औ खोनादों ना? अ अ ओ आङो नोंथांनियाव ओ मोनसे बाथ्रानि बागै सावरायनो थाखाय कलखौ हरनाय जा जादों
औ सावराय जागोन नोंथां
औ। ओ जोंदि ओ आथिखालाव बयबो मानसियानो ओ इन्टा नेट बाहायो मबाइनि हेफाजाबैयानो ज जा बबेबा कम्पिउटारनि हेफाजाबैयानो जा जों बयबो आथिखालाव इन्टारनेट खौ बाहायो ओ ओ ओ बेनिफ्राय ओ बे इन्टारनेटनि बाहायनाया जोंनि जिउआव मानसिफोरनि जिउआव मा माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ एसे बुंनानै होलाय।
अ नोंथां जोबोद मोजां सावरायनांगौ माने टपिक आयदा इन्टारनेट - - इन्टारनेट होनोब्ला जों मोनसे बुहुम बायदिखौनो माने इन्टारनि गेजेरजों गोबां मोनसे बे मोनसे इन्टारनेटा जाबाय मोनसे ओ फोनांजाब राहा। इन्टारनेटजों नों ओ गोबां माने इनफरमेसन दैथायहरनो हायो गोबां इनफरमेसनखौ जोङो मोनोबो इन्टारनेटनिफ्राय बे इन्टारनेटखौ बाहायनाया जेनबा जाय माने बेखौ दिहुनदों ओ जोबोद मोजां जादों जों गोबां गोदान मुगायाव गोबां खामानि मावनो हादों।
उम।
ओ इन्टारनेटखौ नाथाय इन्टारनेटखौ ओ गोबां समाजाव गोहोम खोख्लैदों जेरैबायद दि जों इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायनो रोंबा मोजाङै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो
ओमफ्राय आरो बेखौ जों बाहायनो गाज्रि बाहायोब्ला जों जोंहा जों गावनि नि थाखायनो खहा जायो समाबो ओरैनो थांगारो बेखायनो जों बुजिनांगोन इन्टारनेटखौ माबायदि बाहायब्ला मोजां जागोन बेखौ साननानै गावनि खामानियाव बाहायब्ला जोबोद मोजां जागोन समाज नि मुलाम्फा जागोन दा
आ-आथिखालावदि ओ बयबो इन्टारनेटखौ बाहायो रावबो बाहा बाहायै मानसि गैया होननानै जों बुंनो हायो ओ बिनिखायनो ओ बेयो माने सासे मानसिनि जिउ राहा महरै माबायदियै बेखौ जोङो जिउ राहा मह महरै बाहायनो हायो बेनि बागै एसे बुंलाय सार
अह जिउनि राहा इन्टारनेटआ नंगौ थारैनो जिउनि राहा
औ
ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां मानसि खामानि मावनानै जिउखौ खुंगासिनो दङ।
हम
दा जुदि आं सानो गथ'फोर बा बायदिसिना मानसिफोरनि थाखाय इन्टारनेटआ जुदि इन्टारनेट गैयाब्लासिनो जेबो खामानि मावनो हायाबो जानो हागौ।
उम उम
खायफानि थाखाय इम्परटेन्ट जायाबो जानो हागौ नाथाय आं सानो आंबो गोबां माने मानसिफोरनि थाखायनो इन्टारनेटआ जोबोद माने गोनांथार होनना सानो मानो होनबा इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो नालाय गासिबो बाथ्राखौ बिजाबाव मोनै बाथ्राफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो फरायनायनि बिथिङावनो जा सोलोंथाइ माने बेबायदि बिदिनो फरायफुनाय दा नोंथाङा मिथिगौ फरायसा हिसाबै बा बिदि गोबां बाथ्रा मिथिनो मो नो नङा होमबा
उम उम
दा इन्टारनेटआ जोबोद मोजां जों बाहायनो रोंबा जोंनि थाखाय जोबोद माने फिथाइ इफेक्टिभ आरो फिथाइ गोनां आरो
ओ नोंथाङा जेरै बुंदों इन इन्टारनेटा मोजां बयनिबो थाखाय ओ बे ओ आंबो बेखौनो सा नोदि मोजां नाथाय ओ मोजांजों लोगोसे बेवहाय गाज्रिबो दं होननानै नै जों बुंनांगोन जों गाज्रिखौ गैया होननानैबो जों बुंनो हाया।
हाया
औ जेरै ग मोनफ्रोमबो बेसादानो मोजां थायोब्ला गाज्रियाबो थाखायो। बिदिनो इन्टारनेटनि बाहायनायाबो ओ गाज्रि फिथाइबो मोनहोनो हायो ओ जेरै जोङो इन्टारनेट ओ आथिखालाव बय बो माने इन्टारनेटनि गेजेरजों ससियेल मिडिया बाहायनानै ससियेल मिडियायाव जोङो ओ मोनसे लाइक मोननो थाखाय मोनसे कमेन्टस मोननो थाखायनो मोनसे सेयार मोननो थाखायनो ओ ओ गोबां मावथावि खामानिखौ मावो जाय जोंनि जिउआवबो खैफोद लाबोयो। ओ गोबां उन्दै उन्दै फरायसा दङो ओ उन्दै उन्दै फरायसाल' नङा ओम गोबां सुबुंफोर थं-दङ जाय ओ मोजाङै बाहायनायनि अनगायै गाज्रियै बाहायनानै इन्टारनेटखौ ओ जिउआव खहा लाबोदों। ओ औ जेरै जोङो दा दाथ डिजिटेल मुगा नालाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नोङो जिखुनुखौनो नायनो हायो मिनथि नो लुबैनाय ओ बिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायनो हायो। बे मानसियाबा मोजांना गाज्रि जों मिथिया लासिनो रायज्लायगोन जायनि गेजेरजों सायबार बुलिं होननाय माने डिजिटेल स्क्रिननिफ्राय जों मबा मोनसे बाथ्रा खोनागोन ओ जायनिफ्राय जोंनि ओ जोंनि मेलेमाव माबा मोनसे ओरैबायदि साननाय सोमजिगोन जे ओ ओ जो-जो माने गाव खौ ओ गोसोखौ हमथानो हाया जायनि गेजेरजों गोबां माने ओ मावथावै खामानि खौनो मावलाङो औ औ बेनि अनगायैबो जों जेरै मोजांखो नायोब्ला इन्टारनेट बाहायनायनि सायाव ओ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ गोबां एकाउन्टसफोर गोबां क्रियेटारफोरजों नुनो मोनो जायफोर माने बिजोंनो इन्टारनेटखौ बाहायनानैनो गावनि जिउखौ खुंगासि बिदिनो दं ओ औ ओ जोङो बुहुमनि गासैबो ओ
औ
खारिफोरखौनो मोननो हायो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जायजों बुहुमनि बागै मिथिनाया गोरलै जानानै फैयो
औ
ओ बिदिनो ओ ओ।
दा जों गोबां बेबायदिनो मोजां गाज्रिखौथ मिथिखाबाय नङा होमबा? मोजां गाज्रि गाज्रिखौबो जानाय नुदों इन्टारनेट बाहायनानै मोजां मोजांबो जानाय नुदों
उम।
दा जों मोजांखोसो आजावनांगोन नङा होमबा जाय खैफोद दानो जागोन जिउनि बेफोरखौलाय मानो नांगौ होन्नाय बायदि जों बुजिनांगोन आरो बुजि मोनै मानसिफोरखौ बुजाय नांगोन
उम उम।
बिफोरखौबो फराय सा हिसाबै फोरोंगिरि फोरनियाव मोजाङै सोंनांगोन बा फोरोंगिरियाबो बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगोन आरो इन्टारनेट बाहायनायफोरफोरखो बेफोरफोरखो बिजाबाव मोनाबो जानो हागौ मोननोबो हागौ मोन ब्लाबो बिदिस्राबो जानो हागौ मोजां बुजायना होनांगोन
उम।
माने बेबायदि बेफोर बुस्थुखौ आंबो आंबो सानो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो होनांगोन दानि जुगाव इन्टारनेटा मा बुस्थु फरायनाय बिजाबफोरावनो होखानांगोन आरो माबायदि बाहायनांगौ
उम लोगोसे ओ इन्टारनेटखौ बय बो बाहायो नालाय बेनि गेजेरजोंनो जों सांग्रांथि लाबोनांगोन जे बियो बेखौ बाहायनाया ओ बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि गाज्रिब्ला ओ गाज्रि माबायदिया गा ज्रि माबायदिया मोजां ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ओ माबा ओ बयनिबो सिगाङाव सांग्रांथि लाबोनो हायो।
औ मा होनदों? हेलौ'
हेल'
औ खोनादों मा होनदोंमोन?
अ अ अ अ जेरै इन्टारनेटखौ बयबो बाहायो नालाय बेनि गेजेरजोंनो जोङो ओ जेरै भिडिअ'सफोर बानायनानै ओ जि बेखौ बाहायनाया मा ओ माबायदियै मोजां माबायदियै गाज्रि जेरै एवारनेस भिडिअ'सफोर जों बानायनो हायो औ बेनि गेजेरजों बयखौबो सांग्रां खालामनांगोन जों उन्दै फोरानो जा गेदेरफोरानो जा औ।
नंगौ गोबां भिडिअ बेफोरबायदि बानायनानै जोङो ओ मोजां माने माबाफोरखौ गाइड होलांनांगोन। बा दिन्थिलांनांगोन बेफोरबायदि
ओ लोगोसेनो ओ आं बुंनो सानबावदों दि ओ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों माने गोबां ओ सोलों सोलोंनोथ' जों हाखायो। ओ माने सोलोंथाइ जों खायसे जेरै ओ ओ जोङो आथि आथिखालावथ' ए आइ नि जुग नालाय। जोङो ओ खायसे बेफोरनि कर्स लानानै ओ बे औ औ बेफोर ओ दिप्ल'मा मोननानै माने जोङो ओ बिनि सायावनो ओ ओ मोजां मोजां खामानि मावनो हायो। ओ जो अ
नंगौ दा आथिखालावथ' ए आइ फैदों आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन नङा होमबा? दा गोबां गाया बिबो आर्टिफिसियेलखौबो बुंखादों जे ओ मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ दा बेबायदिनो जोङो आथिखाल बे रियेल आनरियेलफोरखौ हमनानै मोनदांलिया जेनेबा रियेल मारना आन रियेल
ओम।
बेफोरबायदि जायो आरो आं सानो बेखायनो आर्टिफिसियेलखौ जुदि मोजाङै सलायनांगौब्ला बेखौ मोजाङै मिथिथारनांगौ जुदि मिथियालासिनो सलायोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो आर्टिफिसियेल ए आइ निफ्राय।
आ जोंदि दा ए आइ नि बागै बुंदों जेला ओ दि ए आइ दि मानसिफोरनि खामानिखौ फोजोब सुस्रांना होगोन होननानै बुंदों बेखौ नोंथाङा फोथायोना फोथाया?
ए आइ या ना?
औ।
अ ए आइआथ' खोब दडेनजारास मोनसे माबा ओ मानो होनब्ला नङि बाथ्राखौ बा नङै इमेज सेन्स खालामनानैब्लाबो बा बेबायदि भिडिअ' बानायनाय बेफोरखौ ओ नुनो मोनदों। आरो बेखौ हानद्रेद पारसेन्ट ट्रास खालामनायाबो मोजां नङा। बेखौ जाय बानायदों नंमाराबा बेखौ क्लेरिफाइ खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन राहा लानांगौ मानो होनबा ए आइ आ नि जिउ खैफोद खालामनोबो हागौ।
औ।
नङै बाथ्राखौनो नंनाय मानो होनबा जों गम मोनलायलाङा माने सेम जाखायो रियेल बायदि नाथाय ए आइ बेफोर मोजांनि थाखायसो बानायदोंमोन ना गाज्रिनि थाखायसो बेखौ मिनथिया। नाथाय बाहायनो रोंनांगोन आरो।
उम।
आं ए आइनि बागै एसेबांबो मिथिया माने आं बेखायनो इउसबो खामबाङा आरो। बेबायदि बेखायनो आङो माने ए आइखौ ओ नंगौ ए आइ मानि गुगोल बा गोबां बाथ्रा ए आइ आ ए आइ होनाय माने गुगोलानो होयो। गोबां बाथ्रा मोनथियो नाथाय बेफोरबायदि गुबुननि थाखाय माने गोबां खैफोदबो लाबोनो हागौ आरो। बेनि फारसे जों सांग्रां जानांगौ।
औ जों सांग्रां जानांगोन जों गाज्रि माया गाज्रि माया मोजां बेखौ हमदांनो हानांगोन उम।
अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नामा नोंथां औ दे अब्ला नों बिथांजों रायज्लायनानै बे इन्टारनेटनि बागै जोबोद मोजां
माने थुलुंगा मोनदों मोनसे बाथ्रा मोन थिनो हादों बेनि थाखाय नोंथांखौ गोजोन्थों
औ गोजोन्थों।
औ दे नोंथां।